अ हेल' नोंथां खोनादोंना
औ औ खोनादों
आंनि फन हरनाय जाहोना फोरबोनि सायाव नोंथाङा फ्रि दङबा
औ औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
औ जोंनि बा जोंनि बर' हारिनि बा जेनेबा फोरबोनि सायाव नोंथां फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां औ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरा गासै मोनबा फोरबो दङ जेरै बैसागो फोरबो ओ आमथिसुवा फोरबो काति फोरबो आरो काति मानि जेनेबा आलारि जायखौ जोङो माइनाव फोरबो होननानै बुङो लोगोसे आरो आघोन फोरबो आरो बेनिफ्राय जोंहा जोबथा फोरबोआनो जाबाय मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां
मागो औ औ नों
जों बैसागो फोरबोआ जोंनि गिबि फोरबो आरो जों बैसागोआव गाजा गोमजायै जों बयबो रंजायो जायो नङा होमबा जोंहा बैसागोआव मोननै बाहागोआव जायो जेरै मोसौ बैसागो बैसागो होननानै गि बुङो आरो लोगोसे मानसि बैसागो नङा होमबा मोसौ बैसा बैसागोखौ जोङो गिबियावनो जोङो मोसौखौ जोङो रंजानायनि गेजेरजों मोसौनाव जोङो हांगार बा फथा फाननानै जोङो मोसौखौ जों दैमा दैसायाव लांनानै जों थुखैहैयो आरो लोगोसे थुखै थांनायनि उनाव जोङो दुब्लियाव हगारनानै हैनाय जायो आरो बे खालि
औ औ नोंथां
मोनाबिलि समाव लाना फैनानै जोङो मोसौखौ जोङो आ गलियाव खानानै जोङो मोसौ मोसौनि दुरुंफोरखौ जोङो सोलायना होयो आरो गोदान दुरुं होनाय जायो आरो आरो लोगोसे जोङो मोसौखौ फुजा होनाय जायो जेनेबा बे दैज्लां बोथोराव जोङो मोजाङै मोजां ओ नों औ नोंनि अननायाव जोङो मोजाङै मोजां आबाद मावनानै जोङो ओ आबाद मावनानै जोङो जों जाफुंसार होनो हाथों होननानै जोङो आर'ज खालामो आरो
औ नोंथां
बिनिफ्राय जोङो मोनाव बिलियाव जोङो बिदिनो फुंबिलियावनो जों गोखा गोखैखौ खायो जायखौ एकस' एकता बिद जायोब्ला जोंनि देहानि सानाय सुनाय बेमारा बार जाया जाथों होननानै आबै आबौमोना गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय बे लेखानो दिनै बर'फ्रा बेखौ फालिबोबाय थायो आरो दिनैसिमाव जों हराव गोखा गोखै जायो नङा होमबा नोंथां जेरै खुंखा जानाय होननानै बुङो गोखा गोखैखौ अ नोंथांमोननि साइदआवहाय गोखा गोखैखौ जायोना जाया
जायो जायो नोंथां जेरै स्निता जेरै स्नि दा माबानि खांनाय जेरै खांनाय होनो जेरै मैगं खांनाय गोखा गोखै बेबायदि जानाय जो औ
बे नोंथांमोननि सेरावहाय बैसागो फोरबोखौ बोरैहाय फालियो खोनादों ना
जोंनि औ खोनादों नोंथां औ औ औ खोनादों थिग नोंबेग
नोंथांमोननि साइदावहाय बैसागोखौ बोरैहाय खुङो
थुखौयो माबायो नोंनि बुंनाय बादिनो बे- बेफोरखौ खालाम खांनायनि उनाव जोंना जोंनिस साइदाव बेबायदिनो गागं-गामिओन्स ओ गामिनि रायजो जो राजा ज' ज' जानानै ज' जालायनानै बेफोरबायदिनो न'खर न'खर माने मोसानो थांनाय जायो
खोनादों नोंथां औ
औ औ मोसानो एबा रंजानो थांनाय जायो न'खर न'खर थिग बेबायदिनो मोसानायानै मोसानानै जि न'खराव ओइ अननानै हरो बा माइरं हरो बा सोरबा फैसा हरो बेखौनो जों नाजा ओ आजावनानै आजावनानै ला-लाबोनानै लाबोखांनानै जेरै मोसाथोन मोसानानै स्नि दिन सानाय जायो जोंनि बर' बर'नि नेमाव नङा होमबा नोंथां स्नि दिन मोसानाय जायो स्नि दिन मोसाखांनायनि उनाव जों जों रायजोफोर जोंनि गासै रायजोफोरा जमा जानानै न'ख खरनि गथ' गथाय लाजोबनानै गासै स्नि दिननि उन खौ जोङो ज' जालायनानै बा बेफोरबायदि ज' जालायनानै रंजालायनानै माने माबा जानाय जायो आरो बे खांना मोननाय माबाफोरखौ जोङो ज' जालायनानै रंजा बाजायै जानाय जायो जेरै बेदर बायदिसिना ओंखाम बायदिसिना बेसद
अ
बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो निसाइदना नोंथांमोननिजों माबायदि बैसागो फालिनाया
औ
जोंनिथिं बैसागो फालिनाय होननानै बुङोबा जोङो गिबियाव एक टारिक खालि जोङो ओ फुजा होयो जेरै उन्दैफोरा गेदेरखौ जोङो खुलुमो आरो बोर लायो बिथांमोनाबो आरो गोदोफोराबो उन्दैफोरनो बोर जासियो बिदिखौ जोङो जोंनि बे मोन्दिरफोराव खुलुमनाय जायो आरो लोगोसे जोङो बे आख रस खालामनानै जोङो बे दिनखालि जोङो बार हरनाय जायो आरो सानसे बिदिनो गथ'फोरनि खेना दुलाबो होनाय जायो लोगोसे थुनलाइयारि बादेद गेलेनाय खारनाय बारनाय गेलेनाय बादायलायनाय । बेफोरखौ जोङो बै बैसागो रंजानायजों लोगोसे उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौबो जोङो थुलुंगाखां होनाय बे हाबाफारिखौ लायो आरो मानोना उन्दै गथ' गथ'फोरखौ जोङो बिदि जौस्रां लेबेलाव जोङो! गथ'फोरखौ माने फोरोंनो हायोब्ला जौस्रां लेभेलाव जोङो दिखांनो हायोब्ला जोङो बिसोरनि जिउ जाफुंसारनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो मानोना
दावगालां बायदियै औ
औ बिथांमोनखौ जेनेबा खेम खन्थाइ आवरायनाय थुनलाइयारि बादायलायनायाव जुदि बिसोरखौ हरखा बुंथिलायनायाव जुदि बाहागो ला होयोब्ला बिथांमोना साहस बारियो आरो लाजिनो रोङि जायो बिसोरो बादायलायनायाव बिसोरो गोसो गुदुं जालाङो आरो बेखायनो जों बेफोर गुन हाबाफारिखौबो जों बैसागोजों लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलाव लायो आथिखालाव आरो जोङो बेनि उनाव जोङो सान्सनि मो मोसानाय जायो नङा होमबा खासथ सप्तासे मोसानाय जायो जोंहा बिनिनो बर'नि दामग्रा आगजु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, थरखा जाबस्रिं बेफोरखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो बैसागोखौ बे खौ मोसायो आरो जेरै सेंग्रा सिख्ला ज' ज'य जाजाय जोङो रंजायो बिदिनो बैसागो रंजानायाव जोङो आइजोफोरा दख'नाखौ दख'ना गानोगोन दख'ना गोमो बेनिफ्राय ब्लाउस गोजा बेनिफ्राय फास्रानि फालि थिग बिनिनो सेंग्राफोराबो गाम दख गामसा गानगोन ओमफ्राय फास्रानि फालियो आरो गिन्जि गुफुर बा सला गुफुर जोमनानै जोङो आर'नाइखौ लानानै जोङो मोसायो आरो बिदिनो जोङो बे सप्तासे बारो जि ग न'खरनिफ्राय जि- हरो माइरं थाखा फैसा बेफोरखौ जोङो बिबायनानै मोननायखौ जोङो लानानै स्नि थारिखआव जोङो बेखौ गाजा- गोमजायै जोंङो सनानै बा खाना फग्राम जायो आरो जेनेबा जोंङो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुंजायो नङा हबा बिदि जानाय जायो आरो औ आथिखालावथ' जोङो बैसागो खौ जोङो जौस्रां ले बेलायावबो लानानै फैनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां
फैबाय औ औ नंगौ नोंथां
औ जौस्रां लेभेलाव जेरैबायसा जौस्रांवावबो कम्पिटिसन जायो बैसागोनि मोसानाय नङा होन थिग बिदिनो जोङो लांदां-लांदां फोथारावबो जोङो बाहायनाय नङा होनबा नोंथां जेरै अफेन फिलावबो जोङो बैसागो- मोसानायखौ जोङो दिन्थिफुंनाय जायो नङाहोनबा जाय बिथांमोना बेयाव बादायलायगोन बिथांमोना जेरै कम्पिटिसन अर्गेनाइजेसना जेसेबां रां बान्था होनानै जेनबा हांख्राय हरो बेखौ बिथांमोना मोनगोन आरो जाय फार्स्ट सेकेणड थार थांनाया नङा होमबा जेरै पनन्द्र' हाजार बिस हाजार थ्रिस हाजार बिदिबो ओनसोल लायै ओनसोल बिनिफ्राय फार्स्ट प्राइज सेकेणड प्राइज बिदि खालेकसन खालामनाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइत आवहाय बैसागुखौ बिदि जौस्रां लेभेलाव बोरैहाय दिखांनाय जायो
जोंनि साइडजों
औ बैसागोखौ जेनेबा जौस्रां लेभेलाव बोरै मोसायो
औ औ जोंनि साइदजोंबो थिग बे नोंथाङा बुंनाय बिदिनो बेफोरबायदिनो जौस्रां जेराव मोसानो जेनेबा जेरै जेरै जोंनि फांसन होननाय जायो जेनेबा बेफोरो फांसनफोरावबो मोसाहोनाय जायो बा बे फोरबायदि बैसागो मेथाइ बा जेरै
औ
ग्रुप ग्रुप मोसानाय जेरै सिंगेल सिंगेल मोसानाय बेफोरबायदि मोसाहोनानै बा बेफोरबायदि बिदिनो अर्गेनाइजेसन इफोरबायदिनो फार् प्राइज सेकेन्ड प्राइज होनानै बेफोरबायदिनो मोसाहोनाय जायो नोंथां। जोंनि साइडजोंबो। जेनेबा औ बेफोरबायदि बिदिनो उन्दै उन्दैनिफ्राय गोदेरसिम बेफोरबायदिनो उम उन्दैबो मोसागोनबो मोसागोन नङा होमबा? नों थां बेफोरबायदि, बेफोरबायदि
नंगौ, थारैनो जोंनि बैसागो रंजानाया ओ गासै बर' ओनसोलावनो गोरोब फेखानाय नङा होमबा? जों बैसागो मोसानाया जोङो गासै ओनसोलावनो जोंनि बर'नि आसार खान्थिजों, गोदो गोदायनिफ्राय जोङो फालिबोबाय थानाय बियो जोंनि आसार खान्थि जोंनि बैसागो फोरबो खुंनाया गासैनियाबो एखे फ्रामानो आरो, नङा होमबा नोंथां?
एखेफ्रामानो औ औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां, जोंनिआ समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखनिआवनो दोन्थसै नामा नोंथां? गोजोन्थों।
गोजोनथों।